हेलौ
हेलौ
औ
नोंथाङा खोनादों ना
खोनादों नोंथां
अ
अब्ला जोङो दिनैनि आयदाखौ बोथोरनि फिथाइ सामथाइनि सायाव लानोसै होनबा
औ जोङो बोथोरनि फिथाइ सामथायनि सायाव जोङो सावरायनो हायो
ओ बोथोरनि फिथाइ सामथाइ होनोब्लाथ जोङो दा दा सोलिबाय थानाय फिथाइ सामथाइफोराथ थाइजौ खान्थाल बिदिनो आनारस आरो सुमफ्राम बेफोरखौहाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
बेबायदिनो जोङो थाइजौनि गेजेरजों गोबां बिदिनो मुलाम्फा मोननायखौ नुनो मोनो आरो
उम
थाइजौनि गेजेरजों जोङो गोबाव सम जानो थाखाय जेनेबा थाइजौखौ जोङो आसारबो खालामनाय नुनो मोनो नो आसार खालामनानै जेनेबा बिदिनो बोसोरसे बोसोरनैयालागै जानो थाखाय थाइजौखौहाय आसार बानायनाय जायो गिबियावनो जोङो थाइजौखौ आसार बानायनो थाखाय थाइजौखौहाय फाननानै मोजाङै सुना लानो नानै बे थायजौखौहाय रुनानैहाय हानाय जायो आरो ना ओमफ्राय हानानो एसे एसे फोरानस्रुनाय जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बे थाइजौखौहाय फोराननानै जेब्ला एसे रानो अब्ला बे थाइजौखौ सुनानै लानाय दुंग्राफोराव ओ दुंग्राफोरावहाय सोनाय जायो आरो ना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा बेबायदिनो सोनानै जोङो संख्रि आरो इदिनो बानलु मस्ला मस्लि होनानै इदिनो गोथाव जानायनि थाखाय बेफोरखौहाय होदेरनानै जेनेबा गोबाव मारिनानैहाय गोबाव सम सोनानै दोनो आरो बेबादिनो सम सम सम सम बिदिनो सान्दुंङावबो दिहुननाय जायो आसारखौहाय ओमफ्राय आरो
दा ओमफ्राय नों नैबे आनारसनि सायाव एसे फोरमायनो हागौमोन ना दा जोङो आनारसखौ ओ दैज्लां बो थोराव जोङो बांसिनै नुनो मोनो। दा बे आनारस जोङो बांसिनै न'आव गायनाय जायो। ना बबेयाव जोङो मोनो बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
अब्ला आङो ओ आनारसनि सायाव एसे फोरमायनोसै ओ आनारसखौथ' जोङो इदिनो न'नि खाथि खाला बारियावबो गायनाय जायो आरो इदिनो फोथ जेनेबा फोथाराव जेनेबा फोथारफोरावबो गायनायखौ नुनो मोनो जेनेबा गयफोरनि गय बागानफोरनि सिङावहाय दुबलिआव जेनबा दुब्लियाव गय बागान गायदोंबा बिनि सिङावहाय आनारसखौबो गायनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफफ्राय दाथ' जोंना आमथिसुवानि दिन नालाय ओ बेयावहाय जेनेबा जोङो आनारसखौबोथ' जाखायो नङा होमबा नोंथां
उ उ उ
ओमफ्राय आरो बिदिनो गोबां फिथाइ सामथायाइखौबो जायो।
औ दा बेनिफ्राय ओ खान्थाल जोङो दा दैज्लां बोथोराव जोङो खान्थाल मोनो दा बे खान्थालखो ओम सोमनानैबो लानो हायो। खान्थाला खायसे खानथाला जोङो गोथाङैबो जानो हायो।
औ
ओमफ्राय ओ जोङो खान्थाल गोरलैखौ जोङो एसे गोरलैखो जोङो मैगं संनानैबो जानो हायो।
औ औ हायो नोंथां
उ
नोंथाङा होननाबायदिनो। औ। हेल औ खोनादों नोंथां।
दा बिदिनो ओ गोबां जोङो बोथोर बोथोरनि बोथोरखौ लानानै जोङो गोबां। खायसे खायसे फिथाइ सामथाइखौ जोङो नुनो मोनो। दा बे फिथाइ सामथाइ दा ओरैनो ओ जोङो खान्थाल जायोबा गरम मोनो होनना बुङो नङा होमबा। दा नोंथाङा बे खान्थाल। जानायाव नोंथाङा बबे मोनसे खान्थालखौ जानानै ओ जोबोर मोजां मोनो ओ गोथाङै जाग्रा खान्थालखौ जानानै मोजां मोनो ना। गोमोन खान्थालखौ जानानै मोजां मोनो दा बेनि सायावसो नोंथाङा फोरमाय। ना होदो।
औ जागोन नोंथां आङोथ माने ओ गोथां खान्थाल जानायखौहाय बांसिन मोजां मोनो आरोना। माने गोथां खान्थाला जोंना जानो जोबोद मोजां जायो। इदिनो गोथां खान्थालखौ जोङो जानो थाखाय ओ सानसे सिगां हानना दोनोब्लाथाय बांसिन गोथाव जायो सानसे सिगां हाननानै जेनेबा अखानायनायै जाबाथाय माने खान्थाला एसे गोदै जायो आरोना एसे दैसुब दैसुब गोदै जायो आरो। ओमफ्राय बेखौ जोङो संख्रि बानलु लानानैहाय ओ जोबोद मोजाङै बिगुरखौ दानना लानानैहाय बिदि जानाय जायो आरो ओमफ्राय आरो गोमोनखौबो गोथावानो होननो हायो अब्लाबो जोङो गोमोनखौहाय ओ गोमोननियाथ इसिम मोदोमनाय बासिना दं नङा होमबा नोंथां। औ औ बेखौहाय। जोङो खायफा खायफा मानसि बारा मोजां मोना आरोना माने अबावबा थांनायजाय-थांनायफोरावहाय जेनेबा बे खान्थाल गोमोन जानानै थांनो हाया माने मानसिया खान्थाल मोनो खान्थाल गोमोन मोनाम जोबो नङा होनबा नोंथां।
औ औ माने ओ खान्थाल गोमोनखो जाखोमानो हाया होननाय मोनसे। बाथ्रा दं नङा होमबा। माने। खान्थाल गोमोनखौ जाखो खोमानो हाया। ओमफ्राय ओ सिखाव खायसे बाथ्राखो। गोमानानै दोननो हाया होननाय मोनसे बाथ्रा दोंमोन न
नङा होमबा औ औ।
दा बेनिफ्राय ओ नोंथाङा ओ दा फिथाइ सामथायनायनि बेलायाव दा फिथाइ सामथायफोरखो ओ जोङो फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो। बा फिथाइ सामथाइया ओ जोंनि देहानि थाखाय ओ बेसेबां गोनांथि बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हायो नोंथां। माने फिथाइ सामथाइया जोंनि देहानि थाखाय गोनांथि होनोब्लाथ ओ बेफोरो ओ जेरै दालिम फिथाइ आरो थालिर फिथाइ आरो सुम फ्राम आनारस बेफोरोहाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानै जोङो सानना लानाय जायो आरो। सानना लानाय जायो बा साननाय जायो।
उम।
आरो जोङो लेबु फिथाइखौबो जोङो देहानि थाखाय मोजां होननानै सानना लानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
मानो होनोब्ला लेबु फिथाइखौ जेनेबा ओ खर' साबाय थानाय टाइमाव जेनेबा बेखौहाय इदिनो सेबना लोंनाय एबा ओ हानानैबो जानाय जायो। बेफोरदि जायोब्ला माने जोंनि खर' सानायफोराहाय माने स्रां मोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
औ।
दा बे लेबु फिथाइ नङा होमबा। लेबु फिथाइ माने लेबु कारजि न बा दा बे लेबु कारजि खो जोङो बांसिनै जोङो गोलोम बोथोर दैज्लां बोथोराव मोनो नङा होमबा?
औ
ओ दा बे लेबु कारजिखौ जोङो ओ ओंखाम जानायावबो जोङो दालिजों सेबनानै जानाय नुनो मोनो।
औ
ओ फारसेथिं जोङो बांद्राय गरम मोनोब्ला लेबुखौ सेबनानै जोङो रोसि जुइस बायदि सिनि होनानै संख्रि एसे होनानै जोङो लोंनो हायो नङा होमबा गोलोम बोथोराव जोङो बांद्राय दै लोंनायनिख्रुय बेफोरबायदिनो दैबुखौ सेबनानै सिनि होननानै जोङो लोङोबा जोंनि देहाया थाजिम मोनो
औ मोनो
दा फारसेथिं जोङो ओ लेबुखौबो जोङो आसार हिसाबै बानायनानै दोननो हायो दा बेनिफ्राय नों आंहा दा फिथाइ सामथाइनि बेलायाव आपेल बा दालिम बा आंगुर बेफोरबायदि बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागौमोन नामा
औ हायो नोंथां बिदिनो जेनेबा आफेल आंगुरफोरखौथ' जोङो जानायावबो बाहायो आरो गोबां फुजाफोर गोबां जेनेबा जानायावबो बाहायो ओमफ्राय आरो बेखौहाय देहानि थाखाय मोजां होननानै सानना लानाय जायो आरो नोंथां आरो दालिमखौथ' जोंना ओ जेनेबा थै थै थैनि थाखाय थाखाय मोजां होननानै सानना लानाय जायो आरो ना जेनेबा दालिम जायोब्ला जोंहा खोनादों ना नो
औ खोनादों खोनादों माने दालिम जायोब्ला
थाखाय मोजां होननानै सानना लानाय जायो
औ
दा बि बिदिनो जोङो आफेल खौबो जायोबा नङा होमबा आपेलाबो देहानि थाखाय जोबोर मोजां दालिम जायोब्ला दालिमा जोंनाव थैखो बांहोनायाव हेफाजाब खालामो होनना बुंनाय जायो दा बेफोर दालिम बा आपेलफोरखौथ' जोंनि ओनसोलाव खम मोनो बा मोनाखौनो बुंजायो नङा होमबा दा बेफोर आ पेल आंगुर दालिम बेफोर गासिबो गुबुन ओनसोलनिफ्रायसो जोंनि ओनसो सोलाव लानानै
औ
फैनाय जायो दा बेखौ जोङो बायनानैसो जानांगौ। नङा होमबा जोंनि ओनसोलावथ' जोङो बांद्राय आफेल बिफां गायनायखौ जों नुनो मोना। जोङो फारसेथिं आरो जोंहा मा फिथाइ महरै जोङो नारें खमला नुनो मोनो। नारें खमलाया बो जोंनि ओनसोलाव जोबोर खम जायो‌ बे बेखौ जोङो भुटान गुबुन हादोर गुबुन रायजोनिफ्रायसो जों लाना फैनाय जायो। नङा होमबा।
नोंगौ
दाथ' जोङो गोबां सावरायबायबो दा समा जानानै फैबाय दा बेखायनो जोंनि बोथोरनि सायाव फिथाइ सामथाइनि सायाव सावरायनायखो बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नों थां दे होमबा नोंथाङा सावरायनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय दे गोजोन्थों
गोजोन्थों